हेल'।
औ। खोनादोंना नोंथां।
औ खोनादों। खोनानो हादों औ औ खोनादों।
बोरमा फालांगि खालामनायनि सोमोन्दै सावायनो हागोन ना?
औ हागोन बोरमा फालांगिनि
ओं ओ बोरमा होनना बोरमा फालांगि होननानै बुङोब्ला जों
औ
गोबां मानसिखौनो बोरमा फालांगि खालामनायखौ नुनो मोनो बेबाय बिदिनो बर' माहारिखौबो बोरमा फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। दा बर'फोरा बोरमाखौ माब्लाबा जानो थाखाय आरो माब्ला खौ फालांगिनि थाखाय फिनायखौ नुनो मोनो, दा ओ फालांगिनि थाखाय बोरमाखौ फिनाय जायो, ओ बिमा लानानै गिबियाव ओ सोरनिफ्रायबा ओ बोरमा बेखौ होनानै बे फिसाखौ फेदेरनानै फाननाय जायो। ओ बेनिफ्रायनो जोङो रांखौ मोननो हायो। ओ अब्ला फालांगि होननानै बुङोब्ला ओ बेखौ जा ओ जा खामानिखौ फालांगि मावनो लादों बेखौ बुरजा बिबाङाव खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो। थिग बेबायदिनो बोरमा फालांगि खालामग्रा सुबुंफोराबो ओ बोरमा बिमाखौ माबा दसथा बेनिफ्राय नैजि बेसेबांसिम लानानै बिनिफ्राय ओ फिसा जाहोनानै बोरमा फालांगि खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो आरो। दा बै ओ बे फालांगियारि सुबुङा बोरमाखौ दोननो थाखाय गिबियावनो बानायग्रोनांगोन ओ गलि न' जेरावनोखि बे बोरमाखौ दोननाय जायो ओ बे गलि न'खौ सोरगिदिं बेरा बायदि ओ जेवरा दुमनानै लानो नांगोन। जाहाथे बिसोर लानानै थाङा आरो आथिखालाव नुनो मोनो। ओ गुबुननि सम्पथिखौ ओ खावनानै एबा सिलिंखार खालामनायखौ नुनो मोनो अब्ला बेफोरबायदि गलिथाय रि सुबुङा बे बोरमाखौ मोजाङै जोथोनै बेंखननानै दोननो थाखाय रैखा खालामनो थाखाय बे गलि न'खौ बानायनाय जायो। बेनिफ्राय बे बोरमानो जानो थाखाय अथिाय मेडिसिन फोरबो होनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायोसै ओ बेनिफ्राय दसे समावनो मोजाङै देरनायनि थाखाय बिनो मोजाङै आदार जाहोनाय जायो बेनिफ्रायनो उ जेब्ला बियो मोजाङै देरगोन फानजानाय जागोन अब्ला जों बेखौ फाननायखौ नुनो मोननाय जायो आरो नोंथाङा बिनि सोमोनदै फोरमायगोन ना
औ हागोन ओ फोरमायनो आं सानदों दा बोरमा फालांगिया ओ नैबे जि गोदान मुगायाव माखासे ओ बांसिननिख्रुइ बांसिन अ जानायखौ जोङो नुनो मोनदों दा बोरमा फालांगिखौ बे खौ जोङो गुबुननिफ्राय एसेब्लाबो सोलोंनानै जोङो ट्रेनिं लानानै जोङो बेबायदिनो बा फिसानिख्रुइ गेदेर गेदेरनिख्रुइ आरो बांसिन गेदेर खालामलांनायखौ जोङो ओ नुगासिनो नो दङ दा ओ जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो बांसिनानो बोरमा फालांगि खालामनायखौ ओ खालामनायखौ बांसिननिफ्राय बांसिन ओ खालामबाय थादों मानो होनोब्ला ओ बोरमा फालांगियाव बांसिन रां ओ आरजि जिनायाव मदद होयो होननानै ओ जायफोरा फोरोंग्रा बिथांमोनाबो बुंदों दा बेखौ बोरमा फालांगि खालामनो थाखाय जोङो ओ गिबियाव गावखौनो ओ ट्रेनिं लाग्रोनांगोन गाव सोलोंग्रोनांगोन अब्लासो बोरमा फालांगिखौ जोङो खालामनो हायो बोरमा मासेखौ जोनोम जानायनिफ्राय माबायदि ओ फानजासिन माबायदि ओ आल लानो नांगौ माबायदि नोजोर लाखिनो नांगौ बिनि सायाव माखासेखौ ओ ओ सोलोंना लानो नांगोन नङाब्ला जोङो बोरमा फालांगि खालामनायनि ओ मुङाव मासेबो जुदि थांजायाब्ला बियो गोबां लस जागोन दा बोरमा मासेखौ जोनोम जानाय लोगो लोगो लोगोनो जोङो ओ बिनि सायाव भिटामिन बिजि बायदिसिना बिजिखौ जों होनायखौ नुनो मोनो नङाब्ला बियो ओ फिसानिफ्राय बेमार जानानै थैनायखौ जों नुयो दा बोरमाया गोबां रोखोम रोखोमनि दङ दा बेवहाय जोंनि लकेल बोरमा ओ बिदि दङ आरो बेटेल होननाय बोरमा दं खोमा गोलाव गोलाव जायखौ जोङो राम बोरमा होनना बुङो सोरनिबा खोमाया गोलाव सोराव खोमाया गुसुं आरो गोबां रोखोमनि बोरमा गाब नुनो मोनो गेजेराव गुफुर आरो जिं जिं ओ गोमो खालारनि गोसोम गुफुर ओ बेबायदिनो फाख्रा सिख्रा बोरमाबो गोबां दङ आरो बोरमा मेन दा होननाय मोनसे दङ बिसोरखौबो ओ जायखिजाया ओ फिसिनानै गावखौनो बोरमा फालांगि खालामनायाव जोंनि मानसिफोरखौ जोङो बांसिन ओ नुनो मोनदों दा बोरमा फालांगि खालामनो थाखाय जोंनो मोनसे मोजां जायगा नांगोन मोजां जायगानि उनाव जोङो बेवहाय ओ गला गलार जोङो दुमनो नांगोन आरो बोरमा दानि बोरमाफोरा बोरमा फालांगि खालामग्राफ्रा हायाव बोरमाखौ दोना बोरमाखौ दोनो ओ मोनसे ओ बिसना बायदि सां बानायनानै बिनि सायावसो बोरमाखौ दोनो जाहाथे बोरमाया बेमार जाया बेमार जानायनिफ्राय गोजानाव थानो हायो बेखौ नोजोर बोनानै माखासे रिसार्च खालामग्रा फोरा बेखौ ओ ट्रेनियाव फोरमायो दा बोरमा आबाद मावग्राया आथिखालाव गोबां रां आरजिनो हायो दा बोरमा मासेयावनो ओ गोबां नैजि रोजा थामजि रोजा ओ बेबायदि मोना हायो गोबां रोखोमनि बोरमा दङ जोंनि ओ नआव फिसिनायनि अनगा जायफोरा बोरमा फालांगि खालामो बिथांमोना गोबां ट्रेनिंनि गेजेरजों सोलोंनानै बोरमाखौ गिदिर गिदिर खालामो बोरमा खौ गुबुन मोनसे थाखो खौ लाबोनानै बाहेराव फाननो हानाय गोबां जायगायाव गोजान गोजान जायगायाव फाननानै मासे बोरमायावनो ब्रैजि रोजा बाजि रोजा फाननो हानाय बेबायदि खालामना लानो हायो बेनिखायनो जायफ्रा ट्रेनिं लायो बिथांमोनहासो बेखौ रोंगौ आरो। बोरमा फालांगि खालामनो थाखाय जोङो सरासनस्रा सुबुङा हाया बेखौ जायफ्रा ट्रेनिं लायो बिथांमोनासो हायो आरो बेनि थाखाय बुंखाबाय जायगाया। जोबोद मोजां जानो नांगोन। बारहावाजों लोगोसे जों लोगोसे मिलायनो हानाय जानांगोन। दा जोंनि बोरमा ओ जोंनि प्लेन एरियानि समान जायगानि बोरमाफोरा बै हाजो गुदियाव हाजो सेराव जुदि लांनानै फिसियोब्ला बियो बोरमाया थांना थाया आरो बियो। थैनो थैनाय बियो थैनानै थाङो मानो होनोब्ला जोंनि समान जायगानि बोरमाया हाजो एरियायाव थांना थानो हाया ओरैजाय जायगाया गुसु जायो थान्दा जायो बेनिखायनो बोरमाया गावबा गाव जायगायावसो थांना थानो हायो। गावबा गाव जायगानि बोरमा थायोब्ला बेयो मोनसे मोजां जायो बेनिखाय दानि ओ बांसिन गामियावनो थाङोब्ला लामा दथायाव थाङोब्ला गुबुन गुबुन गामिफ्राव थाङोब्ला जोङो बोरमाखौनो बांसिन नुयो दाउ अमा मोसौनि अनगायै जोङो बोरमाखौनो लामा लामा उन्दुनानै थानाय नुयो सोरनिबा न'खराव बोरमाखौ उन्दुनानै थानाय नुयो बेयो ओ आलादा बोरमा फालांगिया मोनसे जायगा गिदिर नांगौ आरो जों बेखौ ओ बिजिरना नायोब्ला गोबां मुलाम्फा मोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो।
औ बेनिफ्राय मा होनो ओ गुबुन जिब जुनार फालां ओ फिनायनिख्रुइ नैबे बोरमा फिसिनाया जोबोर गोरलैसिन होननानैबो जों जोङो ओ साननो हायो मानो होननानै बुङोब्ला गुबुन जिब जुनार जेरैहाय दाउ अमा बेफोरखौ फियोब्ला जोङो बिसोरनो दाना होनो गोनां जायो। ओ आदार होन गोनां जायो जायखौनो‌ जोङो माब माब्लाबा न'आव गैस'आबला बायनानैबो होनाय जायो अब्ला नैबे बोरमाया जोंहा गांसो खौल' जायो ओ एबा दंफां बिलाइ ल' जायो अब्ला बेखौ जोङो मिथि गोरलैयैनो मोननो हायो जेरावहाय जोंहा खरस जाया आरो अब्ला जोंहा बेसेन नाङा जासेनो नै बेखौ मोजाङै जोथोन लायो अब्लानो ओ बिनिफ्राय मुलाम्फा मोननायखौ जोङो मोननो हायो आरो
नंगौ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों जोङो बोरमाया ओ बोरमाखौ जोंनि फिसियोब्ला जोङो जानो आदार बायनो बायनो जोङो नाङा ओ बिसोरनो ओ माथ्र' बिजियाव फैसा थाङो आरो बिसोरनो बेमार जायोब्ला मुलि बायनायावसो फैसा थाङो बेयाव बिथांमोननि जाग्रा आदार बायनो जोङो दाना बायनो गांसोखौ जोङो बायनो गोनां जाया दाना जोङो बायनो गोनां जाया जेरै अमा दाउनो ज जोङो दाना बायनो गोनां जायो बेबायदिनो बोरमानो जोङो गांसोल' होयोब्लानो बिथां बिसोरो थांना थानो हायो आरो दा बिसोरनो ओ गोबां रोखोमनि जाग्रा हाग्रा बंग्रा बिथांमोना जायो ओ बिसोरो जायो ओ फा ख्रि बिलाइखौबो बिसोरो जायो गांसो मोसौआ जाग्रा गांसोफोरखौनो ओ जानायखौ ओ जों नुनो मोनो हाग्रानि जायखिजाया ओ जाथावना बुस्थु बे बिसोरनि जाग्रा बिसोरखौनो जानानै बिसोरो थांना थानो हायो आरो
औ बिदिब्ला नोंथांनि दिनै टपिक खौ बेवहाय दोनथ'नोसै नामा
औ दे बिदिब्ला जोङो दिनैनि टपिकखौ दोनथ'सै